हेल' नोंथां हेल' नोंथां खोनादोंना अ' खोनादोंना नोंथां?
ओं खोना
औ नोंथांखौ आङो मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासि हरनाय थाबाय नोंथां।
औ थेंकि
ओ नोंथाङा मा खालामबाय दोङो दा ओ नोंथाङा मा खालामबाय दोङो दा?
अ' नोंथांजों नोंथांजों आङो ओ फन हरनायनि जाहोना जाबाय नोंथांजों आं फंसे ओ खोथा सावरायनो थाखायसो फन हरदोंमोन नोंथां।
औ ओ
ओ औ ओ सावराय जागोन
अ' सावराय जागोन नोंथां सावराय जागोन। खोनादों नामा नोंथां? हेल'
हेल' नोंथां खोनादोंना?